खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जाासरग्रोनाय जाबाय।
आंबो नोंथांनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांनि फन हरनायनि गाहाय थांखिया मामोन नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांखौ आंङो मुलि हारिनि लाइफांनि सोमोन्दै बुंनो खावलायदो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमनो हागोन बेबायाददिब्ला आंङो नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा गोदो गोदाय माबा डक्टर गैयामोन आरो नोंथां। बै समावबो जोंहा बेमार आजारा जानाया जाखायोमोन। गोदोथ' बांसिनसो बेमार जायोमोन आरो नोंथां दानि जुगनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे भाइरास आरिफोर बेक्टेरिया आरिफोर फैयोब्ला जोंहा बै बेमारखौ सोंखानो जोंहा जोबोद गोरा एबा खस्थ' जायोमोन आरो नोंथां।
थेवब्लाबो जोंनि आबै आबौमोनहा माखासे लाइफां हारिनि मुलि दिहुनन्नानै बै बेमारफोरखौ सोखानानै लाबोदों आरो नोंथां। गासिबो बेमार बेमारफोरखौ सोखानो हाजोबाखैब्लाबो नाथाय माखासे बेमारफोरखौ सोखानो हादों आरो नोंथां जाय जाय फिसा फिसा बेफोर बेमारखौ बेबायदिब्ला नोंथांनो फोरमायलांनोसै माखासे लाइफां हारिनि बिफां एबा लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय बेमार एबा मोन ओ बिफांफोरनि बिफां एबा लाइफांफोरनिफ्राय मा खालामनो हानाय फाहामनो हानाय बेमारफोर आरो नोंथां। बिदिबा जोंहा फोरमायनोसै आरो जोंहा अन्थाइ जायो उदैयाव माब्लाबा माब्लाबा उदैयाव नंङाबा किदनियाव बै बे अन्थाइया दानि दिनावल' जायाखै बियो गोदो गोदायनि समावबो जाबोदोंमोन आबै आबौमोननि समाव नाथाय आबै आबौमोनहा बेखौ फाहामनो थाखाय मोनसे ओ बिफां एबा लाइफांफोरनिफ्राय मुलि बुथुमनानै बै ओ अन्थाइखौ फाहामदोंमोन आरो नोंथां। आ बेखौनो जाबाय ओ फात गाजा जानानै फाट गाजा बिलाइखौ जानानै आबै आबौमोनहा बै अन्थाइखौ गैया खालामदोंमोन आरो नोंथां आं बे पाट गाजाया जोंनि गेजेराव जेरावबो मोननाय जायो। आं आबै आबौमोनहा बेखौ फोथायदोंमोन जे फात गाजा जायोब्ला जोंनि किडनि एबा अन्थाइनि ओ किडनि एबा ओ उदैनि अन्थाइया खारो होननानै बिज्ला जानानै खारो होननो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो दानि जुगावबो बेखौ जानाय नुयो आरो नोंथां। नाथाय बे गासिबो हामजोबा। बबेबा बबेबा समाव हामनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। जागायजेननायफ्राव एबा बेराम जाजेननाय समाव एबा अन्थाइ जाजेननाय समाव बेखौ जायोब्ला हामो आरो नोंथां नाथाय गिदिर जायोब्ला बे फामख' आरो दानि दिनावबो बेनि उनावहाय जोंहा नुदों ओ मा उदै सानाय उदै सानाया गोदोनि समावबो जादों दानि समावबो जादों। नाथाय आबै आबौमोनहा गोदोनि समाव बोरै फाहामना लायोमोन होनब्ला आबै आबौमोना मा खालामोमोन उदैया जाहा थे साफा जायो बेनि थाखायनो बिसोरो हालदै बाथोन जाबाय थायोमोन आरो नोंथां। हालदै गोथांखौ बाथोन देनानै आं आरोबाव बिसोरो मा जाबावोमोन? गाइखेराव गाइखेराव मा खालामोमोन हालदैखौ देग्लिनानै होनानै गाइखेरनि रस लोंङोमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो बिसोरो गावसिनि उदै सानायफोरखौ फाहामनानै लायोमोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा मोदोम मान लुनाय थानाय बै मोदोम मानलुबाय थानाया खाराबा मा खालामोमोन गोदो आबै आबौमोनहा मा होनो निम बिलाइ बै निम बिलाइखौ गोरलैखौ लाबोनानै मोजांङै सुनानै बेखौ अन्थाइजों देग्लिनाय जायोमोन आरो नोंथां देग्लिनानै लानानै बेखौ जोंनि मोदोमफोराव गंसे फुनफबनानै लायोमोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय बै निम बिलाइखौनो
ओ रुनानै आरोबाव बिजों फिन खेब दुगैफिनबावनाय जायोमोन आरो नोंथां।
बेबायदि खालामोब्लानो बिसोरो गावसिनि देहाखौ फाहामनानै लाबोदोंमोन। बै निम बिलाइजों दुगैनाया दासिमबो जोंनि समाजाव एबा बर' समाजाव एबा बांसिनानो जेरावबो खालामनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ बांसिनानो गामि ओनसोल आरिफ्राव खालामनाय जायो। बे खालामनायखौ दासिमबो नुबोदों आरो फोरमानबो मोनबोदों आरो नोंथां। बे मान लुबाय थानाया खायफा खायफा बेमारा हाम मारो होननानै जोङो मिथिगौ बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो गुजुनाय गोबाव सम गुजुबाय थानाय बेमार। बे फानजानाय जिथु गुजुनाय बेयो डक्टरनि मुलि जाब्लाबो मालाबा मालाबा समाव हामनायखौ नुनो मोना आरो नोंथां। एखनब्ला हामो एखनब्ला हामा नाथाय जोंहा मा गोबां रांनि खरसा जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो मुलि बथलसेजोंथ' हामा। बेबायदिनो जोंहा मुलिनि बोथलखौ ब्रै बा बथलसो जानांगौ आरो। गोबाव सम जोंहा गोबां रांनि खरसा जायो। नाथाय बै जोंहा थुलुंसिजों नों मोनसे फाहामनोबो हायो बे गुजुनायखौ। जोंहा थुलुंसिजों बेरेमो दै आरो दै गुदुं बैसोर मोनथाम खौ रुनानै लोङोब्ला जोंहा मा जोंनि गुजुनाया खारलाङो आरो नोंथां। जोंहा डक्टरनाव थांनायनि गोनांथि गैया जायो। आ बेनो जोंनि आबै आबौमोनहा गोदो जोंनो बानायना होलांनाय आरो बिसोरबो गोदोनि समावहाय डक्टर अजा गैयि समाव बेबायदि खालामनानै बिसोरो मा गावसिोरनि गुजुनायखौख सोखानानै लायोमोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा बारा लोमजास्राय गगा मोनबाय थानाय एबा गारामाफोर साबाय थायोब्ला जोंनि आबै आबौमोनहा फानलु रोसि फुदुंनानै लोङोमोन आरो नोंथां। बे फानलु रोसियाव गोबां माखासे लाइफां एबा बिफांनि बिलाइफोरखौ एबा मुलि हारिनि बिलाइफोरखौ बिसोरो ज' रुनानै दाउ बेदरजों जाफायोमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो बिसोरो गावसोरनि देहाखौ फाहामनानै लायोमोन आरो नोंथां। बिदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो नोंथांनि रोंगौथिखौ फोरमायना होदो।
औ आ जागोन नोंथां आं से मे सान एबा मावदांसा सान बिनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों। आथिखाल मुलुगाव
उ
मुलुगनाङै खुंनाय सानफोरनि मादाव बे मे सान थामिनबा मावदांसा सान बे सान फालिनाया जोबोरैनो गोसोखांथाव सान। गमामायै बेबो मुलुग लेबार जारिमिनाव बे साननि ओंथिया। गोबाङैनो साननो गोनां। बुहुमनि हाबा मावग्राफोरनि खौसे आरो दिन्थिसिन हिसाबै बे मे सानखौ जोङो मख'नांगोन नोंथां। बुहुमनि जारिमिनाव गोहोम खोख्लैनाय माहाजोनफोरजों लोगोसे जमिदार थाखोनि सोबख'नाय हेंथा बुंनाय जाओनाव उनाव मुलुग जारिमिनारि थालांनाय मोनसे जांख्रिथायनि दिन्थिसिन जायो बे से मे साननि जोनोम जानायनि गुदिआनो जादों सोबख'ग्रा थाखोनि हेंथायै लेबारफोरनि जोबनो गैयै सोमावसारनाय लोब्बा थानाय बादिनो आथिखालाव जों बे सानखौ जांख्रिथाय दिन्थिसिन हिसाबै जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां मुलुगनि लेबार सोमावसारनायनि सुंद' जारिमिन आरो लेबार सान फालिनायनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों मुलुगनि लेबार सोमावसारनायनि जारिमिना मोनसे गोलाव जारिमिन नंथां बे सोमावसारनायजों लोब्बा दङो लेबारफोरनि आफाद आरो बे लेबारफोरनि ओ आफादफोरनि गेजेरजों बिगोमा एबा माहाजोननि हेंथायै सोमावसारनाय एबा जांख्रिथोंनाय दैदेननाय बेव गिबिआवनो जों आमेरिकानि लेबारनि बाथ्राखौ बुंग्रोनांगोन नोंथां जिगुजौ जौथाइनिफ्रायनो आमिरेकायाव लेबारफोरा गावसोरनि बिगोमानि हेंथायै सोमावसारनाय हारि जुजिनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां जिदाइनजौ नैजि मायथाइखौनो जों लेबार जांख्रिथाय जुरिजेननाय होनना बुंजायो बै समनिफ्रायनो लेबारफ्रा गोबां कलकारखानायाव खामानि मावनाय समखौ खमायनो जुनै बिगोमाफोरनि खाथिआव दाबि दैखांदोंमोन सानसेनि गेजेराव दाइन घन्टानि खामानि दाइन घन्टा गेलेनाय आरो दाइन घन्टा जिरायनायानो लेबारफोरनि बिनायनि गुबै बाथ्रामोन आमेरिकाननि लेबारफ्रा बे फोर बिनाय बाथ्राखौ लानानैनो उनाव बुहुमनि गोबां जायगायाव लेबार सोमावसारनाय जुरि जेनो बे बिनायखौ गुबै हिसाबै जिदाइनजौ द'जिब्रै ख्रिष्टाबत'आव बुहुमनि बिखायाव लेबार ओ आफाद दानाय जायो जायखौ मुलुग लेबार आफाद होननानै मिथिनाय जायो बे आफादनि दारैनो जिदाइनजौ द'जिद' मायथाइआव आमेरिकानि गासैबो लिबारफ्रा मा जादों नोंथां खौसे जायो गासैबो लेबारफोरखौ धोनि खान्थिनिफ्राय बारग' होनायानो लेबार आफादनि थांखिमोन नोंथां बिसोर आमेरिका हादरमायाव बयबो लेबारनि खामानिखौ दाइन घन्टा सम खालामनो दाबि खालामदोंमोन आरो बेफोर दाबिखौ मोगथांआव जाफुंहोनो जुनै नांगौब्ला जिउबो गारनो थाखाय बिसोरो आवगायबोदोंमोन आरो नोंथां उननि समाव जिदाइनजौ स्निजिब्रै मायथाइयाव आमेरिका आरो कानाडानि लाइमोनफ्रा लेब ओ उम बे लेबार लाइमोनफोरा बे सोमावसारनायाव बाहागो लायो आरो लोगोसे जिदाइनजौ दाइनजिब्रै मायथाइयाव आमेरिकानि लेबार फेडारेसनाबो बे सोमावसारनायखौ मदद होयो। बिब्दिनो गोबां लेबार आफादफोरा खौसे जानानै जिदाइनजौ द' ओ दाइनजिद' मायथाइनि
खौसे जानानै जिदाइनजौ दाइनजिद',
से मे अक्ट'खालि फोसावजानायसैदि बे सोमावसारनायनिफ्रायनो माहाजोन एबा बिगोमाफ्रा लेबारफोरनि खामानि मावनाय समखौ दाइन घन्टा खालामनांगौ, बे दाबिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय, बै दिनखालि लेबारफोरा गोबां कारखानाफोरनिफ्राय लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै, बिगोमाफोरनि खाथियाव बे दाबिखौ दैखांनायसै आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे मा हाबाफारि लानायसै आरो नोंथाङा, लेबारफोरा गावसोरनि बिनायखौ दैखांनो जुनै बे एखे अक्ट'आवनो आमेरिकानि सिशकाग' नोगोरनि गोबां, कारखानानिफ्राय ओंखारबोनानै ज' जाफैयो नाथाय बै समनि सरखार माहाजोनफोरा लेबारफोरनि बे जांख्रिथायखौ सिलिंखार खालामनो नाजायो। मेनि बे लेबार सोमावसारनाय उनाव सोमावसारगिरिफोरा सेरखाय बेरखाय जानो गोनां जादोंब्लाबो लेबार सोमावसारगिरिफ्रा ओ थामिना थानो हायासै, बिसोर आरोबाव लेबारखौ बुथुमना खौसे खालामफिननायसै,